औ नोंथां
र' नोंथां नोंथाङा फ्रि दङ ना
औ नोंथां आं फ्रि दङ
औ फ्रि दङबा नोंथांजों नैबे जोंनि दैज्लां बोथोरनि आबाद माइ आबाद। मननि सोमोन्दै एसे एसे सावरायनो सानदोंमोन आङो नोंथांजों सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन दे नोंथां सावरायजागोन।
औ। दे होनबाना नोंथाङा एसेजों हेफाजाब होफालांदो खोनासंनानै
औ जागोन दे नोंथां
ओनो नैबे दैज्लांनि माइ आबाद मावनाया जोंना दिनै गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे दोरोङा। आरि आबाद जायखौ जों मावबोबाय थायो बे आबादखौ माबोरै मावो? बे आबादखौ मावनायाव मा मानि गोनांथि जायो माबोरै मुलाम्फा जानो हायो। बेनि सोमोन्दै आं एसे सावरायलांनोसै मोजाङै सुंद'योयै
औ जागोनदो नोंथां।
औ औ गिबियावनो जोंहा माइ आबाद मावनोबाथाय गिबियावनो जोंनो माइलि एबा जोलैनि गोनांथि जाग्रोयो माइलि बा जोलैनि गोनांथि आरो बिनि उनाव मोनसे गोनांथार जिनिसा जाहैबाय जोंनो गुवार आबादथिलि एबा फोथार नांगौ जायो माने
औ नोंथां औ।
बुथारनांगौ जोंनाखि गिबियावनो बे माइ आबाद मावनोबा बे जिखिनि माइलि बा बै जोलै बेखौ जोङो मा खालाम नांगौ दैयाव सोमनानै दोननांगौ जेनेबा बस्थाफोराव दो थौफोराव सोमनानै दोननांगौ नङाबा बे फुख्रिफोराव माबा फोराव दैमाफोराव सोमनानै दोनो खियो आरो होनबा
औ नोंथां औ।
गाजा बेरहोनो थाखाय दोनो साननै बा सानसे बिदि सोमनानै दोनो दैयाव बेनि उनावहाय मा खालामो बेखौ साननै सोमनायनि उनाव मा खालामो बे सोमखानाय माइलिखौ लाबोनानै माबायाव खामसालिफोराव न'आव लाबोनानै फोरानो जेन माबायो फोराननानै मा खालामो बेखौ थालिर बिलाइ बा थास' बिलाइजों खोबनानै दोनो सानसे बा सानैैनि थाखाय मानो बिदि खालामो होनबा बे हाय बेखौ माने फिसा फिसा गाजा बेरहोयो आरो ना
औ नोथार औ
खालामनाय जायो माने गाजा बेरसोननो थाखाय बेनि उनाव मा खालामो बे जेखिनि नुबखो बे नोङो गाजा बेरहोनायखौ खोबनानै दोनबाय आरोना
औ।
बे टाइमावनो नों मा खालामो बे समावनो जों फारसेथिंजाय खोथियाथिलि बेखौ मा खालामोमोन खोथिया बारिखौ जोङो हालेवनानै लागोन माने दुफु दुफुनो हालेवना लागोन हालेवना लानानै बेखौ दुफु दुफु खालामना लानानै बेखौ बे जिखिनि जों सोमनानै खोथिया बे गाजा बेरहोनाय जों बेखौ लांनानै बै हालौवनाय खोथियाव हालौवनाय हायाव माने बे खोथिया बे बेगरखौ माने जोलैखौ सिरिबाङै राननानै माने बेखौ फोयो माने- सिरिबिं रानलाब फोना होनानानै बेखौ मा खालामो जोङो जोथोनै लाखिनो थाखाय मा खालामो बिनि सोरगिदिं बेरा बेरा दुमनानै होनांगौ जायो जेनेबा। मोसौ मोसा दाउसिन दाउला जिब जुनारफोरा माने बेखौ जाफैनो नागिरो नालाय। बेखौ माने जों इसे जोथोन लानांगौ। बेनिफ्राय बेगरफोरखौबो दाउथुफोर दाउफ्रिफोर जाफैयो नालाय। ओंखायनो बेखौ जोथोन लानांगौ बेनि उनाव जों बेखौ। बेयो ओरैनो जिबा बा नैजिबा साननि उनाव बे बै बेगरा माने। दाउखोबोयोबा रज'बोयो माने बाजेरबोयो। बेनि उनाव देरबोनायनि उनाव जों बे खोथिया जेब्लासिम। फुजानाय जाबाय आखाइयाव हमजानाय जाबाय।
औ।
अब्ला जों बे खोथियाखौ फुयो माने फुनानै आरो मा खालामो जों बे खोथियाखौ फुनायनि समजों लोगोसे लोगोसेनो मा खालामो आरोबाव बेसेबा गो आरो आबाद थिलि फोथारखौ हालेवनानै लाग्रोनांगौ आरोना।
औ नों थां औ।
नागारनानै बेहाय- बेखौबो मिस दोलो दोलो बिदिनो माइ गायनो हानाय बायदि बेखौ हालेवनानै। मोजां खामनानै लायो हाखौ माने हा मिहि मिहिनो
औ नोंथां।
खालामो आलि खोनानै होयो माने आलि। जायनि थाखाय जाय आलिखौ जोङो खोयोबा मा जायो। बे दुब्लियाव थानाय जिखिनि दै बेनि दैनि समानथिखौ माने सिरिबां लाखियो माने। जाय जायगायाव दै बारा गैया बे जायगायाव बै आलिनिफ्राय आलिखौ दानफ्लंनानै बा बोफ्लंनानै दैखौ हगारना हरो माने। जाय जायगायाव दै नांगौ बे जायगायाव आलिखौ थेनानै दोनो जाहाथे बेयो माने बै माइखौ गायनायाव एसेबाबो सहस जायो माने एसेबाबो गोरलै जायो।
औ
बेनि उनाव मा खालामो बे खोथिया जायोबा खोथिया रज'नानै एसे गोजौ जाबाय
औ नोंथां।
खोथियाखौ मा खालामो। जोङो हाजिरा बा खामलाफोर लगायनानै बे खोथियाखौ फुयो आरो ना फुनानै मा खालामो बै मिस मिस बे हालेवनाय जिखिनि हायाव बे खोथियाखौ माने गायनांगौ आरो माने सिरिबाङै गायनांगौ बेखौ माने थब्रा थब्रा बा गेसें गेसेंबो गायना बांद्राय गेसेंबो नङा बांद्राय थबाबो नङा दि गायनांगौ आरोना जाहाथे बेयो देरनानै गावजों गाव सिथाबलायनानै बांद्रायबो खस्थ' जाया आरो बांद्राय गुवार गुवारद्रायबो जाया माने बेबायदि गसा बारायनायाव माने बे माइआ माने एसे मोजां माबाखौ मोनो बेखौ जों नायनानै सिरिबाङै गायला नांबार ना माइखौ।
औ नोंथां औ।
बिनि उनाव मा खालामो बेसि माइ गायनायनि उनाव जोङो बेखौ जोङो जाय टाइमावदि बे माइया मोनगोन मोनहां मोनहां जागोन बे टाइमाव जों मा खामनांगोन बे माइनि हाग्रा बंग्रा जिखि नि बय आब जेनेबा हाग्रा रज'देरा होमबा, बे हाग्राखौ जोङो साफ साफा खालामबाय थानांगोन माने।
औ नोंथां।
फौनि मुलि मायबा मुलि बिदिनो गोबां बेमार जानायनि मुलि बेफोरखौ जों मुलिखौ होबाय थानानै बेखौ जोङो जोथोनै लाखिनो हायो आरोना। जोथोन लाखिनायनि उनाव बेखौ जोङो जेब्ला माइआ हाजानाय जाबाय अब्ला जों बे माइखौ जोङो मानसिजों नङाब्ला बे दो गोनोखोआरि आदबजों जोङो हानानै बे माइखौ जोङो हाना लाबोनानै बा गोदोनि दिनावथ' मोसौजों हालेवोमोन बिदिनो माजोंबो हालेवोमोन नालाय दानि दिनावथ' ट्रेक्टर बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जिनिस मेचिनफोर ओंखारबाय। बेजों हालेवनानै जोङो माइखौ न'आव लाबोयो आरोना बेनि उनाव जों बे माइ खौ जों फोथाराव लामनांगौ जायो। फोराननानै बे फोराननायनि उनाव बेखौ जोङो मिल बा बे माबाफोराव जों दिंखि बा मिलफोराव सौनानै जोङो जानो हानायसिम जों जों खालामनो हायो आरोना।
औ नोंथां।
जिखिनि बेखिनि सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों नोंथांखौ फोरमायनो सानदोंमोन जे जों माइ आबादखौ माबोरै मावनाय जायो नोंथाङा बुजिदोंनो हादोंना? माबायदि एसे माब
औ नोंथां औ बे ओ नोंथांनि बुंनायखौ आं खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो जोंनि जायगायाव बो बेफोरबायदिनो नोंथाङा जेरै बुंलांदों बेबायदिनो जोंनि जायगायावबो आबादखौ बेबायदिनो मावो। ओ गिबियाव जोंहा जेरै नों बुंलांनाय बायदि ओ जोलै बा माइ माइलिनि गोनांथि जायो। बेनि उनाव फाथो बस्था बा जायखिजाया बस्थायाव मोजाङै खाथेनानै फुख्रि बा दै माबा मोनसे हाखराव जोंहा सोमनानै दोनो। ओ बेनि उनाव जोंहा खोथिया बारिखौ मोजां ग्लेब ग्लेब हाब्रुखौ हालेवग्लिनानै ओ मै होनानै बेनि सायाव जोंहा जि ओ खोथिया बा जोलै सोमनायखौ जोंहा ओ बोखांनानै ओ हरसे बा ओ हरनै ओ फेनस्रा ना दोननानै जोंहा अखानायै बेखौ फोनाय जायो आरो। बेबायदिनो फोनानै जोंहा ओ ओ जिखिनि गायग्रा हा बेखौ जोंहा सैब्रै बा ओ फिनब्रै हालौनो गोनां जायो। बेखौ जोंहा गिबियावनो ओ फिननै बा आ मोन ओ खेबनै हालौनानै जोंहा ओम आलि आलि खोग्रोनो गोनां जायो जाहाथे दैया थि मथे थायो। जाहाथे हाब्रुयैनो थायो आरो हाग्रा जिखुनु ओ फोथाराव हाग्रा रज'योना बे हाग्राया जाहाथे सेवो बेनि थाखाय जोङो आलि होथेनानै दै लाखिनो गोनां जायो। बेबायदिनो जेब्लासिम ओ खोथियाया फुजानाय जाया अब्लासिम जोङो बेखौ बेबायदिनो दोनो। आरो जेब्ला फुजानाय जागोन अब्ला जोङो ओ खोथियाखौ फुग्रोगोन फुग्रोनानै जोङो ओ गायग्रा हाखौ ओ फिन्नै आरोबाव ओ हालौग्लिनानै जोङो बे खोथिया फुनायखौ जोङो हाजिरा बा सावरि लानानै जोङो गाय नाय जायो आरो गायनानै ओ बेबायदिनो गोदोनि दिनावथ' जोंहा सावरिजोंनो गायनो हायोमोन नाथाय दानि जुगाव बेबायदि सावरि ओ बादालि जालायनाया बुहुद ओ जोबोर खम जालांबाय औ दानि जुगाव ना थाय फैसानि ओ हाजिरा हमनो गोनां जायो। बेबायदिनो गायनानै जोंहा ओम जेब्ला एसे सोमखांबोयो खायमा खायमा गोथां गोथां जाबोयो अब्ला जोंहा ओ इउरिया हासार होनाय जायो जाहाथे बिफांफोरा मोजाङै ओ गसा बारायो आरो सोमखोर सोमखोरसिन जायो बेबायदिनो जेब्ला थाइरायो बा फिथाइ अरो अब्ला जोंहा आरो खेबसेबाव फिन आरो सारनानै होबावो जाहाथे फिथाइफोरा मोजाङै गोलाव गोलाव ओंखारबोयो बेनि थाखाय जोंहा इउरिया हासार होबावो आरो बेबायदिनो ओ माइआ मोननो थाखाय जोंहा द' ओ द' दान बा स्नि दान बेबायदि सम लायो खायफाया ब्रै दान बा बा दानावनो मोनो। बेबायदिनो ओ माइ जोलै लाना माइ जोलै बेबायदिनो द' दान बा स्नि दानाव हाजायो। ओ आजिखालि दानि जुगाव ओ हानाय आदबाबो मानसि नि अनगा मेचिन गुबु-गुबुन गुबुन रोखोमनि ओंखारबाय दानिया हाग्रा मेचिन हाग्राफोरा माराबो होखायो आरो। नाथाय गोदोनि दिनाव बेबाय दि नङामोन गोदो गामियारि सुबुं आ ज' ज' बेबायदिनो सावरि बादालि जालायनानै हानानै
औ औ नंगौ नंगौ उम।
ओ बावखा बा माबाजों रुजुननानै बाननानै न'सिम थिखांना लाबोयोमोन आरो। बेखौ ट्रेक्टर बा मोसौजों मारा होयोमोन गोदोनि दिनाव नाथाय दानि जुगाव ओ ओ बेखौ मारा होग्राबो मोनसे गोदान मेचिन गोबां ओंखारबाय बेनि थाखायनो जोंहा दा मोसौ बा ट्रेक्टरजों नाग्लिनायखौ दोननानै गोदान ओंखारनाय बे मारा नाग्राखौ बाहायनाय जायो आरो। बेबायदिनो जोंहा माइ मोनो माइखौ बेबायदिनो फोराननानै ओ प्लासटिक बायदिसिनाफोराव फोराननानै प्लास्टिक बा दारहाफ्राव फोराननानै जोंहा बेखौ गोरान खालामनानै मिलाव लाङो आरो।
औ।
मिलाव लांनानै बेखौ सौनानै ओ जोंहा माइरं दिहुनो माइरंखौ आरो ओ जावनांगौ जायो जे जुजाइ फैफायो जुजाइखौ जोंहा जावगारनानै जों माइरं गोजा ए क्सट्रा बानायनाय जायो आरो बे माइरंखौनो जोङो ओंखाम खालामनानै बा संनानै जायो आरो बेबायदिनो ओ। नोंथाङा ओ नोंथाङा जेरै बुंलांदों बेबायदिनो जोंनि जायगायावबो बेबायदिनो एखेयैनो जोंनियावबो आबाद खौ बेबायदिनो मावो ओ नाथाय सम लानानै सम जोंनि जायगा बेयाव अखानि प्रब्लेम बा ओ अखाया बबेबा समाव खम हायो बिनि थाखाय जोंनियाव जोंनि जायगायाव ओ आबादा बबेबा समाव गाहाम जाया आरो ब'या जायो बेनि थाखाय
बोथोरनि सायाव सोनारो बेफोरो औ जोंनि जायगायावबो बेबायदि बेबायदि माबेब गोबां जायो माने खरान जायोबाब्लाबा माब्लाबा माने बोथोरनि सायाव बुहुद सोनारो आरोना बहाबा बोथोराव दैज्लां बोथोराव अखानि अखा हानाया इसे उनाव हायो माने दैनि इसे बे माबा जायो माने दैखौ मोननो नागिरा खरान जानो नागिरा दैनि प्रब्लेम जायो। दैनि आंखाल जायो। जायनि जाउनाव इसे माइफोरखौ गायनायाव बहाबा बहाबा बोथोराव बहाबा बोसोराव बिदिनो इसे खस्थ' मोनो आरोना माइ गायनायाव। थौनि बेनि गेजेरजोंबाबो जों माइ आबादखौ मावनो हायो आरोना। खस्थ' मथैबा माइ आबार खौमानि दैज्लां बोथोरावथ' अखाया हाया नङा हाखायोआनो हाद्रायथारैबो नङा